औ नोंथां
खोनाहादों ना
औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ जोबबाय आङो दा नों नोंथांखौ कल खालामनायनि खार'नानो जाहैबाय। मोनसे जों नोंथाङा दा फ्रियैनो दं ने?
फ्रियैनो दं नोंथां औ
औ औ मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनि बे आयदायानो जाहैबाय गोथार जुलि नङा होमबा बर'फोरनि समाजाव माखासे हाबा हाबायाथ' गोबां रोखोम रोखोम दं मोनबासो रोखोमाव मोननो थाङो बिदिनो माखासे हाबा गोलाव खारसननाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा दोनखारनाय हाबा बेफोरबायदिखौ मोननो हायो दा थेवब्लाबो जोङो जायफोर समाजाव बांसिनै गनायजानाय हाबा हाबा गोलाव नङा होनबा बेखौ
औ औ मोजां आयदा नोंथां लाजा गोन औ
औ
दे
आथिखालाव माने जों जाबायदि हाबानि खुंथाय नुदों नङा होमबा जोंनि समाजाव सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लानि गेजे गेजेराव जाय मोननै न'खरनि गोरोबलायनायनि गेजेरजों हाबा होनाय जायो बे सानै सेंग्रा सिख्लाखौ रायजोनि बयखौबो साखि साबोद खालामनायनि गेजेरजों नङा होमबा दा हाबा खौ स्टा खालामनो थाखाय स्टारटिंनिफ्राय माबायदि प्रसेस जै लाबोनानै हाबाखौ खालामनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो आथिखालाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ थारै
दा गोथार जुलि एबा हाबा बा हाब ओमफाय हाबा गोलाव आरो होनोब्ला दा गिबियावनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ हाबा जानो ब्ला ओ सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लानि गोनांथि जायो।
नोंगौ
आरो बेजोंनो लोगोसे न'खरनि गोरोबलायनाय बेफोर जानांगौ जायो आरो दा हाबाखौ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो जोङो दानि दिनाव ओ बा जोंनि ओनसोलाव नायनानै लाबोनाय बे हाबाखौ फ्राय खम नुसै बोसोरसेयाव फ्राय नुलानो बोसोरबा गाहामजोंसो फ्राय खनसे खननै नायना लाबोनाय हाबाखौ नुनो मोनसै आरो ओ बेबायदिनो आरो दायो ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ गिबियावहाय हिनजाव खौ लाबोग्रोयो एसे बिदिनो साननै सानथामसो सिगां बिदिनो मास मोनसे बेफोर सिगां बे बेखौबो नायनायानो नायनायानो एबार बेखौ एसे खारसन्नाय बायदियाव गोग्लैयो आरो औ। औ थिग दा आं हाबानि सोमोन्दै बुंनोसै दा हाबाया जोंनिया खुंनाया बिदिनो गिबियाव फ्राय सायनासालि लुनसै। ओमफ्राय जोङो फन्द्र' दिन हाबानि बा औ खबर थाङो जोंनियाव। औ बेबायदिनो खबर थाङो ओ ख खबर थांनानै बिदिनो हाबानि थागथियारि जगार ओ खै थारिखआव लानाय जायो बेखौ रायज्लायखांना फैनानै न'आवहाय फैब्लानो बिदिनो जोंनि हाबायाव जोंनि ओनसोलावहाय हाबायाव ओ बनजों सङो। दा बे बनखौ जोङो ओ न'नि बा हाजोआव लायनाय जायो दा बिनि थाखाय ओ हाबानि मास मोनसे सिगांबा बिस दिनसो सि गाङाव ओ जोङो बननि जगार खालामनाय जायो। लोगोसे बिनि उनाव फैनानै हाबायाव उम हाबादनि सम फैब्ला साइना सालि लुनोसै बिनि मोनायाव बा दाननाय जानोसै। हाबा दानखांनायनि अखानायै जोंना निमन्थ्र निमन्थ्र आलासि लेंहरनाय ओ बेफोरबायदिनो गोजान गोजाननि जानाय लोंनायनि बागै बिदि मिन्साव ओ बेवहाय अमा बेदर अमा बेदर जायैफोरनो ना ना बिदिनो लकेल दाव थाबाय न'नि दाउ फिसिनाय बे बिदिनो खायसे खायसे सोरबा सोरबा बोरमा बेफोरबायदि बेदर
औ।
बेफोरबायदि होयो आरो लोगोसेनो जोंनियाव आरो ओ हाबायाव गोदोहाय जोङो नुयोमोन ओ जौ होनाय दा खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय हाबायाव जौ होनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो औ दा आं नोंथांनिसिम हाबानि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलाव आं बेखिनि निखौ नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथांनि ओनसोलनिफ्राय माबायदि जायो हाबा खुंनाया बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैयो आरो आं दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि लाग्रोबावनि नङा होमबा दा हाबाया ओ माबायदि मेथदै ब्रह्म मेथद ना बाथौआरि मेथदजों खालामो। नाय जायो।
दा जोंनियाव हाबाया ओ जोंनिया गामि लायै गामि जायो ओनसोलाव ओ सोरबा बाथौफोरा बाथौनि हाबा खुङो। ब्रह्मफोरा ब्रह्मनि खुङो बेफोरबायदि आरो नोंथां औ
थारैनो जोबोद मोजां। दा जोंथ' जोंनि समाजाव बोसोरफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय जेरै हाबा नुबाय थायो नङा होनबा जोंबो जायो बे हांख्राइ हरब्लानो बे मोनसे समाजनि मोजां नेमखान्थि होननानै बुंनांगोन मानो होनबा बेजोंसो हाबाजोंसो समाजा जौगायो। मानो होनबा हाबा खालाम लायाब्ला। समाजाव बे बिदिनो गाज्रि मोनसे नोजोर गोग्लैयो हौवा आरो हिनजावफोरबाबो बैसो देरद्रायब्ला दा हाबा खालामनायनि उनावनो जोंनि समाजाव गथ' गथाय खांनो हानायनि सुबिदाखौ जों मोनो नो हायो मानो होनबा संसारखौ फोलावनाया खामानियानो हाबा जानायनि उननिफ्रायसो जाखायो नालाय
जाखायो जाखायो
औ दा नोंगौ जोंनि ओनसोलावबो नों खोन्थानाय बायदिनो माखासे मास मोनसे सिगां बा बिस दिन सिगांनिफ्रायनो हाबा होनब्लाथाय माने बयबो गामिनि गथ' गथाय बोराय बुरै मोन मोनसे रंजाखांनाय गोसो जायो आरो ना। जेनबा उमुगा हाबा जासिगोन दादिया आदाया हाब बा जासिगोन होननानै बयबो मोनसे रंजायो बेनि थाखाय रायजोफ्रानो माने बेनि हाबाखौ खुंनानै होनाय बिबानखौ लायो जेरै' नों होननाय बाय बिदिनो अन लायनाय नङा होमबा बेफोरनो रायजोनि खामानि सायना सालि लुनाय बिदिनो। गामियावनो आथिखालावथ' जोंनियाव गामियावनो सोर ओंखाम संनो गोरों ओंख्रिखौ सोर संगोन बेफोरबायदिबो साय ख'नानै दोनखायो मानो होनबा जाहाथे आलासिफोर फैयोब्ला बे आलासिफोरा जाहाथे गोथां बा मोजां संख्रि बाबनाय संख्रि नाङि बेफोरबायदि जाया बेनिखायनो मोजां संनाय खावनायखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बेफोरखौ सायख'नानै दोनखायो आरो। मानसिफोरखौ संनो गोरों मानसिफोरखौ बिदि जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय नंगौ ओ सिगां समाव जों उन्दै उन्दैयाव जेब्ला हाबा जादोंमोन हेब्ला थालिर बिलाइफोरनि लाइखं फुनायाव ओंखाम मोनजादोंमोन। नाथाय समजों लोगोसे बेफोरो गैलिया मानो होनबा जोंहा बेफोरो मोनसे समजों लोगोसे डिसिप्लिन नङा होमबा बयबो मोजांमोन सिगांनियाबो मोजांमोन नाथाय आथिखालाव बयबो थाब जानाय आरो गोरलैयै मावनो हानाय खामानिखौ बासिनानै लासै नालाय आरो। मानसिफोरखौ आथिखालाव गोबां सम' होनो हाला बयबो गावबा गाव बेस्थ' जायो बे हिसाबै जोङो ओंखामखौ जोङो प्लास्टिकनि थोरसि प्लास्टिकनि गेलास प्लास्टिकनि प्लेट बेफोरबायदियाव लाना माने जोङो जा जासै आरो दा बेनो जोंनावबो हाबा जोब्बाय हाबानि उनाव रिसिपसन जेराव जानाय लोंनाय बुंनाय आलासि फैनानै हाबा जाबाय बोर सारसिरिबाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान आरो माखासे अन्थोबफोर होयोबा होबाय जाय बोरै मा लाबोदों
बोरहोनाय औ
बेजोंनो माने माबायो आरो हाबानि हाबाफारिया जोबनानै थाङो बेनि उनाव आ सोरबाबा मानि माखासे बै निरिट बसनाय थायोना नोंथां नेरिट बसनायावनो माखासे दिसिसनखौ लाखायो आरोना थाबैनो आथिमंगल खुंगोन ना एसे उनाव खुंगोन बे
औ- औ!
मोननै नखरनि गेजेरजों गोरोबलायनानै थायो बेखायनो बेयावनो जुदि सोरबा थाब लायोबा आद दिननि उनाव आथमंग्ला खालामबाय आरो सोरबा मास मोनसे -नि उनाव बा मास मोननैनि उनाव बिसोरो गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोनसे समखौ थिग खालामनानै लायो आरो बे निरिद बसनायावनो दा बेजों जेब्लासिम ओ आथिखालावबो आरो जेब्लासिम ओ आथिमंगल जाया अब्लासिम माने हिनजावा हिनजाव गोदाना बिमा बिफानि नआव फैनानै थाफैनो मोना आरो आलासि जाफैनो मोना जेब्ला आथिमंगल जागोन हैदिनखालिसो जागोननि सानसे सिगाङावसो जोंनि ओनसोलाव फैनानै फैनायखौ नुयो आरो आरो खायफाबाथ जैदिनखालि जाथारगोन ओइदिनखालि डेटआवसो फैनायखौ जों नुयो आरो। आथिमंगलनि थाखाय दा बिदिनो बे डेटआबो जानानै थाङो बेजों लोगोसे नंगौ बेखौ रायखांनांगोन मानो होनबा सिगां समाव जौ होनाय हाबा -बाया हाबायाव गोबां नुनो मोनोमोन आथिखालाव जोंनि समाजावबो बे जौ होनाय नेम नेमा खम जाबाय नोंथां मानो होन -बा जौ होयोबा गोबां गालाय गुजाय जायो।
गालाय गुजाय जायो नंगौ नोंथां औ।
जाग्राफ्राबो आरो राननानै होग्राफ्राबो माने उसुबिदा जायो।
आरो दिसिप्लिन गैयि जायोना आरो।
नंगौ आरो जौ लोङोबा माने मोनजादोंबाबो मोनजायाखै बेफोरबायदि आरो जौजों बांसिनै माने बेदरफोरखौ बांसिन नांगौ जायो नङा होमबा दा बेखायनो जोंनि समाजाबो गावजों गाव गोरोबलायनानै होनां -गौ होननानै बुंब्लाबो आथिखालाव बेफोरखौ खम खालामबाय आरो जौ होनायखौ‌।
औ।
औ बिदिब्ला नोंथां नै जोंहा समा जाबायबो नङा होमबा। दा जोंनि आथिखालाव सोलिनाय नुनाय जाबायदि हाबा जों बेखौ सुंदयैबाबो सावरायबाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथांखौ उननि समाव रायलायनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आङो
औ औ औ नोंथां औ दे
औ दे बिदिब्ला